ह। हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना? खोनायाखै नामा नोंथाङा नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ। हेलौ। हेलौ।
नोंथाङा खोनायाखै नामा।
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ।
दासि खोनादों। ओ दा बै समाव आं नोंथांखौ अ आंनिफ्राय माने फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय।
औ नोंथांनोबो आंनिफ्राय फुंबिलिनि गाहाम हामलानायखौ जासिहरबाय।
औ औ आ नों। नोंथांजों बै समावहाय माने जोंनि बर'नि आंगो फोरबो। मागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों।
औ।
मागो। नोंथाङाबोथ' मिथिखायो माने बेखौ मिथियै रावबो गैया जोंनि बर' सुबुं। नोंसा नङा होनोमबा
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओं दा आं एसे बिजिरनि मागोनि सोमोन्दै।
जागोन दे।
मागो होनोबाथ' जोंहा गाहायै माइजों सोमोन्दो थानाय फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ
औ जों बयबो माइ आबादखौ माने गो जोंनि गाहाय आ जाग्रा जामुं आदारानो जाहैबाय ओंखाम दा ओंखामखौ जों माइनिफ्राय मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
औ माइ आबादखौ मावखांनानै जेब्ला फिथाइ थायखांनानै मोननानै हायो अब्लासिमहालागै बे जोंहा माग दानसिम मोनहैयो आरोना थ माने बैसागनिफ्राय अखा हाजेननायनिफ्राय जागायजेननानै जोंहा बे माइ आबादखौ मावनानै मोनजासिमाव माग दानसिमहालागै थाहैयो आरो
औ
जोंहा बे माघ दानावहाय जेब्ला माइखौ हानानै मारा होखांनानै बाख्रियाव सोनानै लायो बे सोनानै ल उनावहाय जोंहा मोनसे फोरबो फैयो माने बेनो जाहैबाय माने बै बोसोरनि मावनाय फिथाइखौहाय जाजेेननाय फोरबो। बे माइ औ माइखौहाय माइरं दिहुननानै ओंखाम जाजेननाय फोरबो दा जोंहा बे फोरबोआवहाय माने गोबां खान्थि दङ। माने जोङो बेखौ हाय माग दाननि से खालार खालि जोंहा बेलागुर सावनाय नियमबो दङ नङा होनोमबा जोंनि गेजेरावहाय दा औ बेलागुरखौ ओमफ्राय गामिनि बयबो ज' लोगो जानानै दैमा जिं दा खायफाया दैमाया खाथियाव गैयै गामिफ्रा दुब्लियावनो माने बै दुब्लियाव मोन माइ हाखांनानै ससे थाबोया होनोमबा बे ससे थाबोनायखौ जों नारा होनोना बै नाराखौहाय माने बयबो हानानै लायनानै ज' लोगो नांनानै बुथुमनानै लायो आरोना। आरो बिदिनो खायफाया नाराजोंल' नङा बिदिनो थालिर बिलाइ गोरान आरो बिदिनो जिगाब बेखौबो माने नाराखौ फोस्ला बेयावहाय माने न'खर न'खरबो खांनानै माने बेलागुरखौ बानायनाय जायो आरो दा बेलागुरखौहाय माने मोनसेल' बानाया नोंथां। माने मोनथाम मोनब्रैसिमहालागैखौ आं बानायनाय नुयो। मानो होनबा बेहायबो मुं दंलाय लायो आरो राजा रानि आमफ्राय राजा रानिनि फिसाजोखौ मा होनोमोन नोंथां?
औ नोंथां।
मिनथियोना नोंथाङा?
औ माखौ होनदोंमोन नोंथां?
राजा रानिनि फिसाजोखौ मा होनो? ओरैनो इंराजियाव प्रिन्सेस होनो ना। औ बे दिबो राजा रानि थाबाय ओमफ्राय बिनि फिसाजो बिदि मोनसे आरो मोनसे माने दैमायावहायबो मोनसे थालिर दिंग्रा बानायनानै बिनि सायावहाय बानायनाय जायो आरो। बेखौ होनो माने दायना बेबायदिबो होनलायलायो आरोना। बेबायदि बानायो ओमफ्राय बेखौ जोङो बे माग दाननि एखदम जारे सोरांसि सोरांसि सान ओंखारारिनि सिगां माने दैयावहाय थब्ल'हैनांगौ जायो जाहैदों बि मानो होनोबा सान ओंखारनायखौ साना जोंखौहाय नुयो ब्ला माने दावउखा जायो होननानै फोथायलायो आरोना नोंथां। बिदिनो उनावहाय दुगैखांनानै दैयाव थब्ल'खांनायनि उनावहाय बे बेलागुरखौ आर'ज गाबनानै माने सावो आरो।
औ।
बे औ बेलागुरखौहाय सावो। ओमफ्राय बेहाय जोंहा माने आरो मोनसे जोंनि गेजेराव फोथायनाय दङ। मा होनो बे बेलागुर सावनायावहाय जोङो माने नोंनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय फोरखौहाय बे बेलागुरनि सिगाङावहाय आर'ज खालामोब्ला जों मोन नो हायो होननानै जों बेहाय बेखौ फोथायो आरोना नोंथां।
औ
औ दा आमफ्राय आरो जोंहा बेलागुर सावनायाथ' जोब्बाय बेलागुर सावखांना नै आमफ्राय जोङो जेब्ला न'आव फैबाय अब्ला माने न'खरावहाय खायसे माखासे आइजोफोरा माने बिसोरो मा खालामनानै दोनखायो फिथा लावदुमबो सावनानै दोनखायो आरोना नोंथां।
औ
नोंथाङा मिथिगौ ना फिथा लावदुम औ बेखौ जोसा गोदोनि समाव जोंहा माने जोसा माइरंजों बानायोमोन। दानिया आलादा आलादा माइरंजोंबो बानायो थेवबाबो जोसा माइरंजों बानाय निया एकदमबारे गोथाव मोदोमसिनो आरोना नोंथां। बेबायदि हमनानै दोनो आरो दुगैखांनानै फैनानै। बेबायदिनो बा रिंगासो सिमावहाय जोबहैयो नालाय बे बेलागुर सावनाया न'आव फैनानै बे गुदुं गुदुं फिथा लावदुमखौ जाफैयो आरो दा बिदिनो बेलागुर सावनायसिम फोर्बोआ इसिम फैयो आरो बेनि उनावहाय आरो जोंहाथ' मागो फोर्बोआ जोबनानै थाङाखै बेलागुर सावनायाल'थ' नङा ना नोंथां दा ससेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायदो नामा बेलागुर सावनाय नि उननिफ्राय जे आरोबाव जाहा न'खरावहाय मागोनि फोर्बोआ जाबावो नङा होमबा बेनि सोमोन्दै इसे नोंथाङा आंनो फोरमायदो दे।
जागोन दे नोंथां होमबा ओ नोंथाङा स' ओ बेफोरबायदिनो ओ माखासेफोरखौ फोरमायलांबाय आरो बेफोरो माने ओ फ्राय माने गासैबो एखेयानो आरो जोंनि बे मागो फोर्बो फालिनाया ओमफ्राय ओ बे बायदि बेलागुर सावखांनायनि उनाव जोङो ओ नुनो मोनो जे ओ जोंनाव माखासे फोथायनाय जोङो नुनो मोनो बा दङ। बै बेलागुर सावखांनानै जोङो ओ खामखोन्दा बन एबा ओ औवा खान्दाफोरखौ जोङो न'सिम लानानै फैनानै जोङो बै न'नि जायखिजाया फिथाइ थायनाय बा बबेबा ओ बिदिनो फिथाइ थायग्रा बिफांफोर बा जोंनि न'नि बारि बागानाव जोङो लाबोनानै बेखौ दोनफैयो एबा जोङो बबेबा फिफाङा जुदि फिथाइ थाइनो बांद्राय रोङाखैब्ला बै बिफाङाव जोङो आलायनानै बे अर खामखोन्दा बनखौ जोङो दोननानै होयो आरो। ओ बेबायदि खालामो जोङो औ।
जोंहा माने माबा खानायबो नुयोना बै नाराथ' नंला बे जिगाब जिगाबखौहाय बै गय फां थाइजौ फिफांआवबो खानाय नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ जोङो बेबायदि ओ खालामनानै ओमफ्राय जों बिदि दोनो। बेनि उनाव ओमफ्राय बे नोंथाङा दायो बुंनाय बायदिनो जोङो ओ बे माने न' न'नि बा बा जोंनि बारि बागाननि माने जेसेबांखिनि फिथाइ साम ओ फिथाइ थायग्रा ओ बिफांफोर दं जेरै खान्थाल थाइजौ गय बिफां। बा नालेंखर बिफां बेफोरबायदि माने मोनफ्रोम फिथाइ थायग्रा बिफांखौनो जोंङो बै ओ जिगाबखौ दुरुं बानायनानै जोंङो खाजोबो आरो फांफ्रोम बिफांवनो जोंङो खायो। माने बेफोर ओ बेखौ माने खायोब्ला माने गोबां फिथाइ ओ थायोबा फिथाइ जायो होननानै जोंङो फोथायनानै बेबायदि खायो आरो बेखौ ओमफ्राय आरो जोंनियाव मोनसेबाव फोथायनाय दङ जोंङो ओ जोंनि माने न' गंफ्रोम जों न'खौबो बे आवा खुन्दुंजों जोंङो सोंथेजोबो। ओ सोंथेनानै लाजोबो आरो बेखौ बेनिखौ माने फोथायनानै खानायनि जाहोना जाहैबाय माने बे बे मागोनि उनावथ' जोंहा फागुन बोथोर फोराव जोंहा गोबां बारहुंखा फैयो बा बार बारो बैफोर बारहुंखाया जाहाथे ओ जोंनि न'खौ बा सिलिंखार खालामलांनो हाया एबा ओ बुखारनानै सिफायलांनो हाया बेखौ माने ओ हास्थायनानै एबा बेखौ ओक्षफोथायनानै जोंङो बे गंफ्रोम न'खौनो ओ बेबायदि आबा खुन्दुंजों जोंङो सोंथिजोबनाय बेबायदि खान्थिया जोंनियाव दङ आरो जों बेखौ नुनो मोनो।
औ बेबायदिनो औ
अ दङ जानोहागो एदमबारे दाउला गसेेरनायनि सिगां बे मोनसे
औ
न'खरनि बाख्रिखौहायबो गोदोरखि लानानै लिर
औ
दमबारे सोर गिदिं माबाखामोना
औ दङ बेबो नोंथां ओ बे नोंथाङा जि जा बुंदों बे गबरखि लिरस ओ लिरसननाय बा जों गबरखिजों ओ गोलाव सिन बोनानै माने ओ सोरगिदिं लिर लिरथेनाय बेखौबो जोंङो नुनो मोनो। दङ बेफोर खान्थियाबो जोंनियाव। आं नाथाय बे गोबोरखि लिरथेनायनि ओ बिनि ओंथिखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथांना एसे माथोआ खमसिन फैदों खोनानो नागिराखै लासै जादों।
माने नेटनि प्रब्लेमबानो बिदि जायो।
औ औ औ खोनादों दे। ओमफ्राय नोंथाङा बेनि ओंथिखौ फोरमायनो हागोन नामा?
आंङो माने बिनि ओंथिखौ मोजाङै मिथिया बे बाहागिनाय थाबाय। माने आं बारा मोजाय खिय
औ औ औ ओमफ्राय जोंङो बेबायदिनो उनावहाय बेफोरखौ खालामखांनानै जोंङो गामियाव बा बिदिनो ज' ज' बा जेरै बैसो जानाय ओ बैसो जानाय बोराइ एबा बिदिनो बैसो जानाय सुबुंफोरा आरोना ओ जोंनियाव बेबायदि दङ न'खर न'खर ओ थांनानै एफा फिथा जानाय साहा लोंनाय आरो जोंनावथ' बे ओ जौ लोंनाय बे हुदाया दङ बे जौ फोरखौबो लोङो आरो एफा एनै जोङो माने न'फा न'नैआव बेबायदि हाब हाबनानै बे बेलागुर सावखांनायनि उनाव बेफोर औ हुदाखौ जोङो नुनो मोनो ओ नोंथां
अब्ला नोंथांमोननिथिं फिथा सौरायखौथ' देखायै जानो हागौ नोंथांमोननिथिंबो
औ देयो नोंथां।
रा खालाय हाटि खाल ओ माबा उम सबाय
सबाय औ ओमफाय बे ओ माबा सौराय औ बेफोरखौ एव एवो जोङो बेफोरबायदि ओ एवो। ओ एवनानै ओ जोङो जायो ओमफाय आरो बेखोथ' आरो फिथाफोरखौथ' जोङो बानायखायो माखासे जेरै ओ एनथाब फिथ था बा बे थावनि ओ अनासि एबा सिथाव होननानै बुङोना खौबो बानायो। ओमफाय ओ मोनसे ओ दङ जोंनियाव बे मागो समाव जोङो ओ लावदुम फिथा बानायनानै जानायखौ जोंनियाव बारा नुनो मोना आरो औ बेखौ औ बेैखौ बियो माने मोनसे जोंनाव गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दङ जे जोङो माने मागो बोथोराव बा मागोनि समाव जोङो मोनजाया होननानै बे माबाखौ लावदुम फिथाखौ जाय